हेल'
औ खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
दा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै होनबा न'?
औ औ जायो।
ओमफ्राय जोङो बै बर'फोरनि जानायखौनो लानोसै खोमा?
आतसा बर'फोरनि जानाय लोंनाय?
औ जानाय लोंनायनि सा
अ आंनिया बेकग्राउणडआव माबा फैदो नामा नयस फैदो?
फैयाखै।
फैयाखै ना? फैबा खिन्था।
उम।
नोंथाङानो एसे स्टार्ट खालामग्रोदो होमबालाय बर'फोरनि जानाय लोंनाय।
औ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनना बुङोबाथ' जोङो दोरोङारि हिसाबै बिदिनो
औ।
अनला दाउ सबाय साम' सबायजों दाउ नार्जि दोलोजों अमा बेदर बेफोरखौ मोननो हायो नंङा होमबा?
औ।
बावो जेनेबा नाम मख'नांगौबा बिदिनो गेजेराव नों माखौ बांसिन गोथाव एसे फोरमायनो हागोन?
अ अ। बर'फोरनि मैगङाथ' आंनि फेभ्रेट फेभ्रेटानो गोजा माने अनला दाउ सबायजों दाउ सबायजों साम' ओमफ्राय नारजि अमा, नाफाम आंनि फेभरेट गोजा आरो ओम फ्राय ओ बेफोरनि गेजेराव आं बांसिन मोजां मोनो ओ मा होनो एखौ सबाइदो दाउ। औ सबायजों दाउ बिराद गोथाव मोनो आं। उम
औ।
नोंथाङालाय माबे मोनसेखौ मोजांसिन मोनो?
आंबोथ' बर'फोरनि जानाय होनना बुङोबा बे दोरोङारि बेलायाव गासिखौबो मोजां मोनो। नाथाय बिनि गेजेराव आं दा खोनादों?
औ खोनादों खोनादों।
अ गासैखौबो मोजां मोनो होनदों आं जेनेबा बिनि गेजेरावनो आंनि बांसिन होनना बुङोबा आङो अनला दाउ आरो नै आरो दाथ' दैज्लां बोथोर मेवा मोनबावबाय। मेवा अनला मेवा दाउ बिराद गोथाव मोनो आरो जेनेबा।
औ औ।
दा बिनि गेजेराव आङोथ' बिदिनो गोथाव हिसाबै अनला मेवा दाउबाय थाबाय आरो अनलाजों एम्फौ सबाय साम' औ फौ लाथा आरो बे स-सबायजों साम' नारजिजों अमा बेफोरबायदिनो आरो आरो माखासे खारै ओंख्रिफोर दंबावो जेनेबा बे लाफाफोरनि
औ औ लाफा खारै ओमफ्राय लाइ लाफा मैद्रु बेबो बिराद गोथाव जायो।
लाइ लाफा मैद्रु थाबा नोङो बानलु बाथोन देबाव
ओं ओं ओं।
दा बेनि बेलायाव सबायजों दाउखौ नोंथांङा बिराद गोथाव मोनो होनदों बेखौ संनायनि एसे प्रसेसखौ खोन्थानो हागोन
अ संनायनि प्रसेसखौ आं खिन्थु संफेराखै थेवबाबो माने मिथियो आरो ना माबायदि प्रसेसा। माने आइमोनखौ जोंहा माने संनाय नुबोदों नालाय ओंखायनो एसे एसे मिथियो आरो बांद्राय मिथियाबाबो। उम आं नुनायावथ' जेनेबा सबाइखौ जोंनिया बांसिन न'नि न'नि सबाइ बर'फोराथ' माने आगोल आगोलनिफ्रायनो गावसोरनो माबायाव गायबोयो। दुब्लि फोथारफोराव जेनेबा गायनानै बे गावनो गाव गायनानै जेन बायनायखौ बांसिन जायामोन आरोना बांसिन बे गावसोर गायनाय बेसेबांसिम जायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो मा होनो एखौ ओ गावसोर गायनायखौनो जेनेबा गायखांबाय गायखांनायनि उनाव जिथिया माबायो बेखौ फुनानै फुनायना मा होनो बे थाखायोना बिसोरनि न'आव ओमफ्राय ओ बे सबायाइखौ हुख्रेमो ना एइ हुख्रेमग्राखौ मिथियो ना नोङो सेल सेल्पाटा ना मा होनो। बिदि बिदि गल गल अ औ बिदि हुख्रेमबाथाय मोजांसिन जायो होननानै जायो माबायो आरो बिदि हुख्रेमो माने हुख्रेमनायनि सिगांनो माबा दै एवना लाग्रोयो ओरैनो गोरान गोरानै सारायाव एवना लाग्रोयो आरो ओमफ्राय एवब्लाथाय लायनो मोदोमसोयोनो आरो ओमफ्राय इखौ इयाव बेसिलबाताव इदि हुख्रेमनानै
हुख्रेमनानै ओमफ्राय हुख्रेमख्रांनानै संनोबाथाय संनायनि सिगाङावनो बेखौ दैयाव सोमनानै दोनो आरो।
ओमफ्राय सोरबा सोरबा बे बियाव जि बाख्रा थायोना फिसानि कबारा बेखौ ओ दैदो सोमनायाव उथिखाङोना गोजौ सायाव गोजावो ना एखौ गारो आरोना सोरबा सोरबा। ओमफ्राय जोंनिथि बांद्राय इदि गारनायखौ नुवा आरो आङो बांसिनानो जायो खारै नालाय ओमफ्राय गेब्लेयोना। बिदि पाक्रास मारिबानो गेब्लेयो ना ओंखायनो माने जोंनिथिं बांद्राय गारा आरोना इसे एनै गारो गारबाबो बांद्राय इदि जोंनिया फुरा कालारा एदम रेद ओ इदि गोसो महां बिदि टाइपनि जायो गोजा गोसोम बोरैबा कालार जायो दि बि बिगुरखौ बारा गारनाय जा गारना जाया आरो जोंनिफोरा ओमफ्राय खौनो ओ सोमखांनानै ओमफ्राय ओ बेदरजों संनोबा दाउ बेदरजों संनोब्ला जेनेबा दाउखौ एवनानै लाग्रोबाय एवखांनानै बोखांनानै दोनबाय आरो एवखांनानै एसे ओमफ्राय बेै सबाइ माबा सोमना दोननायसो सबबायखौ ओ सुखांनानै ओ खारैदो डाइरेक्ट रुयो आरो ना रुनाय होनगोन ना बेखौ जेनेबा डाइरेक्ट होबाय दैबो होबाय ओमफ्राय ओ खारै होजोबबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ माने रुइनो होबाय आरो। गोदौबाय जेथिया गोदौवो ओमफ्राय लासै लासै रुइलांजोबसिगोन ना बियो। रुइबाथाय ओमफ्राय ओ पाक्रासबो मारिबाय आरो। होमबानिया बांसिन माने थाब गलियोना बे बाग्रास ना मा होनोमोनदां नोंसिना मा होनोबा। औवाजों बाानायनायनाया औ सागं औ। सागं बिखौ बिदि इदि खालामबायना ओमफ्राय गलि आरोना। बियो गलिसोबो। गलिखांबाथाय गोदौबाथाय बे बेदरखौ होबानो जाबाय आरो एवना लानाय बेदरखौ। होबा ओमफ्राय बिदिनो मस्ला मस्लि होनबाथ' जोंनिया बांद्राय बर'फ्रा मस्ला मस्लि जाया ओ स्ला होनना बुंबा जों बां सिन बे माबाखौ जायो जाब्रां जाब्रां मिथियोना?
औ मिथियो मिथियो।
ब्रां बानलु सामब्राम जायो सामब्राम गुफुरा ओ। ओमफ्राय ओ ओम ओमफ्राय हाइजेंफोरथाबा हाइजें होयो ओमफ्राय गैयाबाथ'इदिनो इखिनियानो जाब्रां बानलु सामब्राम बेफोर खिनिखौनो होयो आरो ना। बांद्राय मस्ला होनाय नुवा जोंनिथिथ' बांद्राय मस्ला जाया। ओमफ्राय बेखौ होबाय दे-देनानै होबाय होनानै गोदौ होबाय ग्लब ग्लब गोदौ होबाय होनानै ओमफ्राय संख्रिफोराखौ ओ जादोंना जायाखै माने एसे माबा खालामबाय आरो टेस्ट खालामबाय आरो साखिना नायबाय सायखनानै ओमफ्राय जुदि जाबायबाथाय ओ लास्ट आव गंगार दुन्दिया सुन्दिया नङाबा सुन्दिया दोङोबा। होनानै होबाय आरो ओमफ्राय जाबाय आरो बोखांदो।
ओरैनोथ' बे सबाइ समाव जाय उनाव बे सिलपाता गैया बे समाव जायनि न'खरखौ जेनेबा जोंथ' सोरनावबा सोरनावबा आंथ' बै खामफ्लायफ्राव बै। बथलफोरजों समै होख्रेमनायखौ नुयो आरो।
अ आंबो नुदो आंबो नुदो माने दानियाथ' बांद्राय थलााना बे बुस्थु। थुआ सिलपाता नामा बे बांसिन मानसिनाव नुनो मोन ना ओंखायनो इसोरजों बिदिनो माबायो खाम्लायजों खाम्फायाव दोननानै बे बथलफोरजों हुखेब ओं आंबो नु'दो।
मोजां जायो।
अ औ।
आरो बिदिनोथ' जानाय होनबा जोंहा बुहुद दंबावो। जेनेबा नाफामफ्राबोथ' जोबोद गोथाव नङा होमबा। नाफामफोराबोथ' जोबोद गोथाव।
औ औ नाफाम आबो गोथाव।
अ बे‌ ना। फामखौबो जोङो इदिनो थास' बै बिथ्रि थास' गोरलैया
औ।
बेफोरजों आरो थास' बिबार आरो बै नारजि दोलो। नारजि दोलोफोरजोंबा बिराद गोथाव जायो औ। नारजिजों जायो बै नारजिजों जों अमा बेदरजों दोलो जायो।
औ।
बेफोर बेबायदिनो जायो आरो नाफामजों।
अ आं मिथिफेरा माने जाफेरनोमोनाखै आं। जों ओं जोंनियाना नाफामखौ बेलेग। ओ आं नुदों आरो ना जोंनि जोंनि साइदआव नाफामखौ माने बाथोन बायदिसो जायो आरो ना। खिन्थु बै गल गवालपाराफोरनिया मा होनो इखौ माबादो जायो। ओ मैगंफोराव होलानानै जायोलै बिसिना इदि रोसि रोसि ओंख्रि थायोना। ओ जेनेबा मायबा। ओ थास'फोर संबाय जेनेबा थास'खौ रोसि खालामदोंबा बेयावबो होनानै जायो ओमफ्राय बिदि माबाबा बिरसि फोराव होनानै जायो आरो रोसि मैगङाव माने जेराव लाव लाव मैगं थायो इयाव इदियाव होना जायो। खिन्थु जोंनिया बिदि जाफेरा आरो ना जोंनिया बांसिन बे सोलानाय बायदि जेनेबा बाथोन सोलानाय बायदिसो जायो जोंनिया एसे एसे ओं एसे एवनानै नोंसिना माबायदि जायो?
ओरैनोथ' जोंनावबो बांसिन बाथोनखौनो जायो। ओमफ्राय बे मैगंफ्रावबो होना जायो आरो जेनेबा आं दहाय बुङो जेनेबा नार्जियाव होनानै जाबाय। थास' बे गोरलै थास' बिथख्रि बेयाव जायो आरो थास' बिबारफोरजोंबो जायो आरो।
अ आङो बे जोंनि। हस्टेल आवसो फार्स्ट टाइम बिदि मोनजादों आर ना गवालपारानि लोगो सासे दंमोन बिसो बिदि फिथाइनि जाहोदो आरो माने ओंख्रिफोराव होलानानै बिराद गोथां मोनददों आरो आं एबारनिफ्राय मिथि बेर नायदोबो बिदि ओंख्रिफ्रावबो होनानै जानो हायो होननानै
औ।
उम बेनिफ्राय आरो मा मा मैगं औ
मैगं जोङो बै दैजलां समाव थारुनफोरजों बै ना बालाबोथियाफोरा बिराद गोथाव जायो।
मा थारुन बा? अ आतसा अ आतसा थास' बेदर हाग्रानि थास'आ?
हाग्रानि आरो बै जे न'फ्रावबो गायो आसिना थास' बेफोरो।
अ बे गिदिर गिदिर जाग्रायाना? औ औ औ मिथिदो औ जों उम।
दाउ बेदर अमा बेदरफोरजों बिराद गोथौ जायो आरो।
अ आतसा। आं बे थास' मोनसे जोंनिथिं जायोना जायोहा मा होनो इखो बिदि गिदिर थारजि हाथि हाथिमुरा ना माय बायदि होनो जोंनिथिं गिदिर गिदिर जायोदिे
अ बे गोलाव गोलाव थांग्राया
औ औ गोलाव गोलाव गिदिर गिदिर जायो।
बेखौबो नाफोरजों जायो औ नाफोरजों जायोना जि गोथाव जायो। उम औ थारुनाबो बिराद बेलेग बेलेग दोङो ना?
दङ बिराद दङ ओरैजाय नोङो बै मोखां गोनांबो दङ मोखां ब्रे-ब्रे मोखां ब्रे-ब्रे गोनां मोनसेयानो मोनबा गाहाम मोखां ओंखारोना बेदर दरसेयावनो?
ए आतसा अ-अ ओम।
दङ गोबां दङ बिदिनो थास'आ।
ओ‌ ओ।
गोथाव जायो आरो।
ओं ओं बेदरफोरजोंबो जायो खोमाना?
औ बे बेदरफोरजों जायो जेनेबा बेफोरो बोथोर लायै बोथोर मोजां जाहैबाय आरो थावनाया गावनि सिजोनाव गाव गोथाव जानाय बिदि हमना ला नों दा दाथ' नोङो बेफोरो नैबे आसिना थास' बे बुुसथुखौ एसे गोलाव गोलाव थाङो बे आसिना होननाया बियो आसिन कातिक समफ्राव बिराद गोथाव जायो आरो जेनेबा
अ आतसा उम उ।
नै दाफोरबोथ' बियो जेनेबा एसेबां मार गोनां जानाय नङा दाबायदिनो मोननायाबो एसे गोबाव लागोन।
ए अ बिजलबो जायोना?
औ।
ओम ओमफ्राय राबाथाय बिजाला खारो आरो ना नामा?
औ औ औ दा गावनि सिजोनावबो गावनि सम सफैबा नोङो मार गोनां मोनजागोन आरो।
अ आतसासा ओम। आं बांद्राय मिथिया
ना बेदरफोरजों जाबाथाय
उम अ अ
ओरैनोथ' बहुद दङ नङा होमबा जानाय लोंनाय बिराद गोथाव गोथाव दङ।
ओं नाफामखौ माबायदिजों माबाय बिदि बानाय नों सोंथि औवा हासुं आव सोयो नामा दाबो जोंनि थिं थ'।
औ दाथ' दाथ' औवा हासुङाव सुोनायखौ जों मोनला जेनेबा बै बयामखौबो सोलाबायना दोननायखौ मोनो आरो।
ओमफ्राय आरो फब लाबोना दानिया?
फबनायखौथ' नुला नोंसिरनिखै फबो नामा दाबो?
जोंनिथि सान आगोल एसे जों उन्दै उन्दै बथाय फब नायनायनिमोन खिन्थु दा दानिया फब- थब्ला खोमा माने बे भयामावसो दोननाय नुयो दानिया।
औ औ औवा हासुंव दोननायाबोथ' गोमालांबाय जेनेबा बे ब'याम दोननाय नुयो आरो।
औ अ एखेयानो‌ औवा हासुङाव दोनफेरनाय आं नुफेराखैनो माने
खोनाबायल'सो बिजाब बिजाबफ्राव मोनबाय ओमफ्राय खोनाबाय बेल' आरो गाव मेगनजों नुखासै ओरैनोथ' जोंनि जायगायाव नाफाम औ दे जागोन दे।